औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो औ नोंगौ नोंथां ओ नों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां नोंथाङा आङो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथां नों नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो आंनो सावरायनानै होनो हागोन नामा नोंथां गासैबो सुबुं माहारियाथ' जोंङो दावबाय मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां औ बि बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आनो सावरायनानै होदो
अ जागोन नोंथां दावबायदिं बुङोब्लाथ' जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां सुबुङानो दावबायदिंङो
औ नांगौ नोंथां
गोबां गोसो होजासे माने लानानै फैयो जोंना दावबायदिंनानै बिदिनो जोंना दावबायदिंनाय होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गोदोनि दिनावहाय एसेबां बां बेफोरबायदि दावबायदिंनायखौ जों नुनो मोनामोन जेरै बि दा जोंना दाउबायदिंनो थाखाय जोंना गारिनिबो आंखाल जायो बिदिनो रांखावरिनिबो आंखाल जायो बिदिनो जोंना गारि रांखावरि गैयाबा जोङो ओ दाबसे जायगायावहाय दावबायदिंहैनो एबा बेरायहैनो जोंना जों हाया आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंना औ ओ गारि आरो बिदिनो रांखावरि बेबो थाथारनााङो जोंना बेरायनो थाखाय। ओ बिदिनो जोङो दावबायदिंनायनि गेजेरजों जोंना गोसोनि रंजानायनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना सोलोंना लानानै फैनो हायो जेरै जोङो दावबायदिंनो थाङोब्ला ओ गावनि गोसोनि दुखु दुखु दङब्लाबो जों दसे समनि थाखाय बै दुखुखौ ओ बावगारनो बावगारलायो आरो माने जोङो नुफेरनो मोननि जायगाखौ ओ नुहैनाय जायो नालाय नोंथां। बिदिनो जोंना ओ बायदिसिना ओ मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जोङो माने ओ बेलेग बेलेग माने नुहै मोन
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंना दावबायदिंनायावहाय ओरै बिसना जायो जेन ओ लोगोफोरजोंबो दावबायनो थाङोब्ला माने लोगोफोरजों दावबायनायनि खुसिया बेलेग जायो आरो बिदिनो न'खरनि स सुबुंफोरजों दावबायनो थांनाय खुसियाबो माने बेलेग जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना‌ ओ ओ गासिखौबो लोगोनो फोरमायनो हा हायो आरो बिदिनो बुंनो हायो खोथा फोरखौबो लोगोफोरनि सि गांआवहाय बुंनो हायो। औ बिदिनो जोंना ओ लोगोफोरजों दावबायनो थाङोब्लाबो माने बिदिनो लाख'हायै खुसि जों माने मोननो हायो आरो नोंथां औ। थिग बेबायदिनो जोंना दाबाय दिं थिंनायाव ओ खाथि खालायावनो माने दावबायदिंनो थाखाय गोबां जायगा दङ ओ जेरै जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला बिथि सुखि हाजो आरो दारागाव ओ भुटान आरो बिदिनो बगा माथि बिदिनो मैना फुख्रि माने खाथि खा
औ नंगौ नोंथां।
औ
औ औ थारैनो नोंगौ
मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय जोंहा दाबायदिनो थांनाय जायो बिदिनो जोंना दावबाय दिंनानै ना आसाफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जायो ओ आरो बे बिदिनो फेमिलि एबा न'खरनि सुबुंनि अनगायैबो जोंना बिदिनो गा गामिनि गासै सुबुंफोराबो माने लोगो लालायनानै ज' ज' दा बायदि होननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंना दावबायदिं नाया औ नोंथां। औ
ओ नोंथाङा दावबायनाय समाव ओ न'खरनि सु बुंफोरजों थांबायना ना बेबायदिनो लोगोफोरजों दावबायबाय नोंथाङा?
औ आंथ' बेफोरबायदि न सुबुंफोरजों माने थाङाखैखौनो माने बुंजायो आरो नोंथां ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ सुबुंनि ओ न'खरनि माने गासै सुबुंफोरा ओ टाइम एबा सम होनो हायैनि थाखायनो ओ न'खरनि सुबुंफोरजोंहाय दावबायदिं नाय माने जायाखै आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
निफ्रायसो माने ओ जिनि थाखोआव फरायनाय समावहाय कलेजनिफ्रायसो आङो दावबायायदिनो थांदोंमोन नारो नोंथां जायखौ बुङो जोङो सुखि हाजो ओ बै सुखि खि हाजोआव माने ओ जोङो कलेजनिफ्राय जिनै थाखोआव फरायनाय समाव माने थांदोंमोन जोङो बिदिनो ओ सुकियावहाय मोन हैनानै बिदिनो गोबां समायना रमायना नुथाय नुनो मोन्दों बि बिदिनो बिफां लाइफां हाजो सेर सेर ओ दैमा बोहैनाय दङ आरो बिदिनो बे दैमायाव गोबां ना माबो दङ
नोंग' नोंथां
गोबां दङ नोंथां बेवहाय बिदिनो ओ बै जायगायाव मोनहैनानै माने आंनि सो नि दुखुखौ माने आं दसे समनि थाखाय बावगारलायनानै थादोंमोन आरो नोंथां ओ जेन ओ सानदों गोसोआव ओ आङो न'आव थाबाय थानायबा बेफोर जायगाखौ नुफैनाय नङामोन आरो बिदिनो दुखुआव थाबाय थाब्लाबो आं माने बेफोरबायदि खुसिखौ बेयाव फैयाबा मोननाय नङामोन औ बेफोरबायदि माने गोसोआव सानखान्थि फैदों आरो आंना ओ जोंना बिदिनो गोबां लोगोफोरा ओ जेरै जोंना आथिखालनि मुगायावथ' जोंना केमेरा बिदिनो ओ मबाइलनि जुग नालाय नोंथां बेनिफायायनो जोङो ओ गोबां बिदिनो फटकबो सेबखांनानै लाबोनाय जादों जाहाथे बे बे खौ जों गोसोखांथि महरै नायबाय थानो हायो आरो लोगोसे जोंना बेनि अनगायैबो ओ- गुबुन माने जायखौ बुङो जोङो गंगारफोरनि दड्रेसखौ जोङो रां होनानै माने गाननाय जादोंमोन आरो नोंथां ओ रांखावरि थायोब्ला जोंना ओ गोबां खामानिखौनो मावनो हायो दावबायदिंनायावबो जेब्ला नोंनि आखायाव रांखावरि गैया अब्ला नोङो ओ गोसोजों माने हासथायनाल' एबा लुगैनायल' थानांगौ जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङाबो ओ बिदिनो ओ जायगा एबा ओ बेरायदिंना एबा दावबायदिंनाय माने मोनबाय जानो हागौ ओ बिनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै
औ नोंगौ नोंथां बेबायदिनो आंबो बेबायदिनो गोबां दावबायफेरबाय नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खाथि खालायाव गोबां दावबायग्रा जायाफोर दङ जेरै जों सुखि हाजो बे सुखि हाजोयाव नोंथां ओ गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजान सु सुबुंफ्रा दावबायनो फैयो आरोना नोंथां बेयाव बेयाव नोंथां ओ गोबां सुबुंफोरा दावबायनानै बेबायदिनो गावबा गावनि गोसो गोसोखौ गोजोननाय बा रंजानाय लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
बेबायदिनो नोंथां ओ ओ बेयाव सुखि हाजोआव गोबां ओ सुबुंफोरा प्रजेक्टनि थाखाय बा गोबां ओ गावबा गावनि ओ गोजोननायनि थाखायबो जों दावबायफैयो आरो बे सुखि हाजोआव गोबां लावखारो
औ नोंगौ।